हेलौ नोंथां
हेलौ
ओं
ओमफ्राय माबाफोर खबरमोन
औ खबराथ' बिदिनोसै ओरैनो रायलायलाबायनोहोननानै फन खालामदोंमोन आङो।
अ आं नोंनावहाय मोनसे ओ सोंनो सानदों आरो ना
औ सोंनो हागोन दे।
ओमफ्राय आं बेखौनो सोंनो नागिरदों ओमफ्राय नोंहा जेनेबा ओ न'खर फोसाबनाय बेलायावहाय आरो ओरै माखासे न'खरनि सोरगिदिं बिबार बागान बायदिसिना साजायनाय बेफोरावहाय नोंहा माबायदि इन्टारेस्ट दङ? बेखौ आंनो अननानै एसे खोन्थाहरलाय
औ न' फोसाबनाय होनोबाथ' न' फोसाबनायखौ' आंबो मोजां मोनो आरोना न' साफा लाखिनायखौ मोजां मोनो साखोन सिखोन। खालामनायखौ न' साखोन सिखोन खालामब्ला थानोबो मोजां मोजां जायो स्रां स्रां साफा मोनो गोसोफोरखौबो आरो
बिबारफोर बागानफोर थायोबाथ' जोबोद समायनासिन मोनबावोसो
ओं
सोरगिदिं गायना लायोबा ओरैनो बिदिनो बिबारफोरखौहाय इसेबां गाया आं गायनायालाय
ओम
जोंना आरो जायगाया एसे थेग नालाय गायनोनो हाया जायगानि थाखायनो
ए
ओरैनो मोनसे मोननै गायना दोनदों आरो दायो
ओम
एसे समायना नुगोन खोमा होननानै।
ओम
नोंथाङाबो
हेलौ
औ औ
दे मा बुंनो नागिरदोंमोन!
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै हरदो बेनि बागैनो
आंबो माने होमबा बुंनोसै। न'खर फोसाबनाय बेलायावहाय जेनेबा न'खरनि गासैबो साब सिखोन खालामनाय दायथ'आनो बियो हिन्जावफोरनि दायथ' होननानै बुंजायो गासैबो न'नि खामानि दा खामानि दिं जायगाफोर साफा खालामनाय सिबनाय ओरै हाग्रा बायदिसिना खाथि खालानि न'नि सोरगिदिं बेफोरखो गासिबो साफा खालामनांगौ हिन्जाव माहारि जानानै आरो ओरै हायोबा न'नि सोरगिदिं फुल बिबार बारि बागान इफोरबायदि गायनानै आंहाबो बिनि सायाव जोबोद गोजोननाय दं आरो
औ नंगौ नामा नोंथां
औ ओंखायनो आं इफोरबायदिखो आंबो बहुद इन्टारेस्ट दङ दङ माने बेफोरजों बुहुत गोजोननाय दङ माने हागौमानि जों बेफोरखो हिन्जाव मानसियासो बेफोरखो साजायनांगौ जायो नों हौवा मानसिफ्रा बे बेफोर खामानिखो दायथ' लाद्राया आरो माने बेफोरो हिन्जाव मानसिनि खामानि होननानै बुंजायो आरो
औ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों
हो
आं नोंनावहाय होनबा मोनसे खोथा सोंबावनो सानदों। नोंथांखौ आङो आं मोनथिनायावहाय कालसार लाइनाव नोंखौ बुहुद आखा -फाखा होननानै आं मोनथिदों। ओमफ्राय नोंहा बे कालसार लाइनावहाय माबायदि गोजोननाय दङ? आरो नों बे मोसानाय- मानाय बेफोरखौ नों बहाबा कर्सफोर लादोंमोन नामा? आरो नोङो ओ बेजों लोगोसे मा जाहैनो सानदों? नोंहा थांखियाव एक्टरफोर जानायनि मिजिं दं नामा? आं नोंखौहाय बुहुद कालसाराव इन्टारेस्ट होननानै आं मोनथिदों। अन्नानै एसे फोरमायनानै होदो।
अ जागोन दे, फोरमायनानै होगोन आङो। आङो कालसार लाइनावथ' आं जोबोद इन्टारेस्ट आरोना। जोबोद गोसोया गुदुंथारो आरो बेयाव होनबाथाय। मोसानाय दामनाय- देनाय खोनाबानो आंहा गोसोआ एकदम गुदुं जाखायो आरोना। मोसानाय मोदोमानो मेवखांजोबखायो।
ओम ओम।
ओरैबायदि इन्टारेस्ट दङ आङो
जानोलाय आङो माने सासे मोसागिरि जानो गोसो दंमोन आरो नाथाय दा जाफुंसारनाय नंला खोमा आरो आंना।
बेफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय एसे सापर्ट होग्राबो नांगौ नालाय।
नांगौ।
औ। थाखा फैसा गैयिनि थाखाय एसे माबा जाबाय आरो आङो दा डाउन जानानै थानो गोनां जाबाय।
अ।
औ जोबोर एनटारेसमोन आरो आंहा। बेफोरावबो।
अ। ओमफ्राय आरो नोङो ओ ओरै उन्दै -उन्दै गथ'फोरखौ नों माबायदि जाजानो लुबैयो जेनेबा?
उन्दै- उन्दै गथ'फोर दानि जाखांफुनाय -जाखांफुनाय गथ'फोरखौथ' आङो ओरैबायदि सानो आरो
दानि जुगावथ' जेबो, जेनिबो प्रब्लेम गैया नङा होमबा। गोदोनि बायदि नंला- नालाय दानि जुगावहाय। बयबो ओ सोलोंनो गोसोबानो माबा मोनसे थांखि लादोंबानो जाफुंनो हायो आरो। गोरलैयै नो।
ओ।
मानो होनोबा, दानि जुगाव एसेबां थाखा फैसानि रावबो थेग नंला नालाय।
औ।
बयहाबो एसेबाबो सुबिदा जाजोब्बाय आरो बेनि थाखायनो।
ओ।
नाजानायखौहाय गारथारनाङा बेफोरबायदि सानो आरो आङो। जेसेबांनो नाजायो एसेबांनो थांखिसिम सहैनो हायो नालाय।
ओ-ओ-
औ बिनो आरो।
मोजाङानो आरो नोंहा। फारसे ओरै कालसार लाइनावबो रोंखा राखा। ओंखायनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नों। फोरोंलांदो हायोबा।
औ बेखौथ' आङो फोरोंनो नाजाबाय नाजाबायानो थायो। नाथाय सम दिहुननो हायियावसो थानो गोनां जायो आरो बिदिनो।
अ
आरोाथ' हाबा जाबाय नालाय सम दिहुननो हाला जाहैयो।
ओ-ओ-
जेखियानो जाया मानोे थानांगौ। थांखिया
थांखि थानांगौ आरो नाजानायाथ' थाथारनांगौ नोंथां।
औ
उम। नाजानाया थाबाय थानो गोनां जा-थाबाय थानांगौ आरो। ना मानसिनावहाय। औ मोनदामोन देरहाबा देरहा जायखिजाया नाजानाय। थाथार नांगौ आरो।
थानांगौ ओं।
औ बेखिनियानो आरो नोंथां।
औ औ दायो नों ओरैनो मा खालामनानै? थायो जेने'बा?
आंथ' दायो जेबो खालामनायानो जाला दा आङो। गुबुननि न'खरावबो हाबा जाफैबाय नालाय बेबायदिनो न'खरखौनो। न'खरनि खामानि मावनानैनो संनानै जाहोनानैनो बेबायदिनो दिन थांगासिनो दं आरो जिउ थांगासिनो दंबायदि।
अ मोजाङानो।
औ
मालाबा सुखु दुखुनि गेजेरजों सौसिलांगासिनो दङ।
ओम ओम। जानांगौ बिदिनो।
औ नोंथाङाबो। बेबायदिनो जागासिनो खोमा दासान्दि गायनाय फुनाय दिन नालाय।
औ गायनाय फुनायजोंनो दा। नांथाबनानै दंगासिनो।
औ हिनजाव माहारिनि जिब'ना बिदिनोखाा नङा होमबा?
बिदिनोसै औ।
बेसेबां गिदिर फराया मानो बेसेबां। जेसेबां गिदिर फराया मानोे जेसेबां रों-रोंखा राखा जाया मानो थेवब्लाबो। हिनजाव माहारिफ्रा न'नि खामानिखौ मावनानै जाखाथारनांगौ जायो नङा होमबा?
नंगौ-नंगौ बेफोरखौ गासैबो। रोंखा राखा गासिबोआ जेरावबो आखा फाखा जाखानांगौ
जाखानांगौ
उम
बिदिब्ला नोंथां जोंना समा जाबाय दोनथ'नायनिया
अह दे बिदिबा माब्लाबा लोगो हमफिननोसै
औ दे जागोन दे